नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
थि फिर खनसेबाव रायज्लायनायनि खाबुखौ मोनफिनबावबाय
औ औ नोंथां
दा जोंनि आयदाया जाहैबाय दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनायनि सायाव जों रायज्लायनो सानदों
औ औ नोंथाङा रायज्लायजायो
दा नोंथाङा सिगां जुगनि गोदोनि जुगनि आबाद मावनाय आरो दानि जुगनि आबाद मावनाय सायाव माबाफोर सोलायनाय मोनदों नामा?
औ ओ दिनै जुदि ओ बुंनो थाङोब्ला जों दिनै आबाद मावनाय बा जों खामानि मावनायफोरनि गेजेराव दिनै ओ गोबां सा सोलाय सोल जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जों गोदो गोदाय जेरैबायदिहाय जोङो ओ अमा दाउ आरिफोरखौ जोङो औ अमा फिसिनाय एबा जुनार फिसिनायफोरखौ जोङो गोदो गोदाय ओ जेरैबायदि फिसियोमोन नाथाय दिनैनि समाव गोबां गोबां रोखोमनि जोंहा सोलायनाय नुबोदों जों गोदो गोदाय ओ जुनार फोरखो जुदि फिसिनाय फोर खौ बुङोब्ला जों दिनै अमा दाउ फोर खौ जों जुदि फिसियोबा जोङो न'खराव जानो थाखै माब्लाबा जोङो ओ न'खराव जुदि जोङो ओ आलासि फैयोब्ला बा न'खराव माब्लाबा जानो लुुबैयोब्ला ओ दाउफोरखौ जोङो बिदिनो फिसिनायखौ जोङो ओ इसेबां गोबां रो खोमै जों फिसियामोन जोङो जानो आनथाल' फिसियोमोन लोगोसेनो माब्लाबा समाव आग्लायोबा जों गुबुननोबो हरलाय लायोमोन। गोदोनि समाव जोंथ जोंहा हेफाजाब होलायनाय ओ खान्थिया दंङमोन जोंहा जेराव सावरि बायदिसिना ओ न'लुनाय नोजा बायदिसिना खामानियानो बा जों सावरि जानायफोरखौ नुनो मोनोमोन बेफोराव जोङो बायदिसिना जों जौ आरिजों संनानै जोङो दाउ बेदरफोरखौ जों जाहोनाय नुनो मोनो लोगोसे जों अमानि खोथा बुङोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय जोंनि गेजेराव ओ दिनैसिमबो हाबा जा जाखायो जिहेतु जोङो सुबुं माहारिया जोनोम जाबाय जिहेतु जोंङो हाबा जानो गोनां जाखायो सानसे सानसेब्ला
औ
ओ जोङो बेवहाय ओ जोंनि गेजेराव अमाया जोबोद गोनांथार जों जुदि गोदोनि ओ जोङो नआव अमा थाखायोन जिहेथु जोंहा बेनिखायनो जोंङो नखराव हाबाफोर जायोब्ला ओ बेवहाय जोंङो अमा खौ नुनो मोनोमोन बेनिफ्राय ओ बेफोरबायदि बिदिनो गोदो गोदाय नखराव जानाय बा बेफोरबायदिनो रांखान्थिनि थाखाय गोदाय बांद्राय जोङ जुनार फिसिनायखौ खौ नुनो मोनामोन गोदो गोदाय जोङो बिन फ्रि गुन्दैफोरजों जि फेदेरनायखौ नुनो मोनोमोन अमाफोरखौ लोगोसेनो दाउफोरखौ गोदोनि समाव लोगोसेनो ओ बेफोर जुनार फिसिनाय समाव जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि ओ बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनदोंमोन गोदो गोदाय गोबां बेमार आजार जानानै थैदोंमोन अमाफोरानो जा दाउफोरानो जा जोंहा जेबो गैयिफोरनि थाखाय बा बेफोरखौ फाहामनायनि थाखाय जोंहा जेबो राहा गैयामोन नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि सोलायबोबाय जेराव जोंहा दिनै अमाफोरखौ दिनै गोदो गोदाय जानो फिसियोमोन नाथाय दिनै रांखान्थिनि थाखाय दिनै अमाफोरखौ जों फिसिनाय नुनो मोनो। दिनै ओ जों। नआवनो जों फाराम बानायनानै जों अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि जों दिनै अमा नुनो मोनो। जोङो अमा थावख्रि आरि बा जोंहा दिनै बायदिसिना जों गोबां गिदिर गदिर अमा दिनैनि जुगाव जोङो हाइब्रिद अमा बायदिसिना जोङो लानानै फैयो बेफोरबायदिनो जोङो। अमाखौ दिनैनि समाव जों फालांगिनि थाखाय फिसियो जों रां खान्थिनि थाखाय दिनै गोबां। न'खरानो दिनै अमा अ-अमा फार्म बानायनानै ओ संसार जाबाय थानायखौ जों उम नुनो मोन्दों रां आरजि जिदों बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव गोबां ओ बिगियाननि मुगाजों दिनै ओ बायदिसिना दिनै मुलि आरि दिहुनदों अमाफोरा बेमार जायोब्लाबो दिनैनि सम समाव बांद्राय थैनो नागिरलिया लोगोसेनो दिनै आदारनि खोथायानो बुं दिनै आदारफोरा दिनै ओ बिगियानजों दिनै दिहुनजानाय गोबां ओ ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि जै आदार फैदों बेफोरखौ जों दिनै होनायखौ नुनो मोनो दा ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसे ओ माबायदिहाय ओ जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांहा फोरमायनो हायो एसे
थारैनो नोंथां जोंखै जोंनि बर' गामियाव बांसिनानो अमा, दाउ, हांसो, फारौ बेफोरनो जोंनि मोसौ फिनाय बेफोरनो जोंनि मेन होननानै बुंनो हायो मानोना गोदो गोद गोदोनिफ्रायनो जोंहा बेफोरजोंनो बेफोरखौ लानानैनो जोंनि बर' समाव मोनसे बेजोंनो जिउ खुंनाय हिसाबै मुसा बोनाय अमाखौ अमानि सायाव बुंनो थाङोब्ला अमाया गुन्दै अफ्रि बिदिनो गोथां बायदिसिना जानानै फोथांना लाखिनाय जायो फेदेरनाय जायो
औ औ
आरो बेखौ गन्द्रायाव दोननाय जायो थिग बेबायदिनो दाउ हांसो बायदिखौबो बिदिनो जोङो माइरं होनानै ओंखाम बायदि बायदि होनानै फेदेरनानै लाखिनाय जायो आदो आरो फेदेरना फोलावना लाखिनाय जायो आरो गोनांथि जायोब्ला बेखौनो न'नि खाजा हिसाबैबो जानाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिना जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि जिउ खुंनाय राहा लामायाव जों नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
आरो जोंनि बर समाजाव बेबो मोनसे मेन माने गोनांथार होननानै बुंनो हायो मानोना फ्रायानो जोंनि बर' गामिनि गेजेराव दाउ, अमा बोरमा गासैबो बेफोरनि जोहैसो बिदिनो जिउ खुंनायाव हेफा हेफाजाब मोनदों होनना बुंनो हायो आरो। नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावो नामा?
औ ओ दिनै जोङो गोबां रायज्लायबाय जों दिनै ओ बिदिनो दाउ अमा फारौ हांसो बायदिसि सिना ओ जोङो दिनै फिनानै दिनै गोबां रांखान्थिनि बिथिङावबो दिनै जोङो ओ गोबां जौगानाय लाना फैनो हादों। दिनै ओ गोदो गोदायनि समावबो ओ बेफोर जिब जुनार फिसिनाया ओ जोंनो माब्लाबा स समाव ओ नामब्रबगौ जायोब्ला जोङो बेजोंनो जोङो ओ दाउ अमाफोरखौ जोङो फाननानै जोङो गरफा गरनै जोङो रां आरजिदों बा न'खर सुंथानायाव ओ गोबां जोङो मदद मोननो हादों। जों बुंनो थाङोब्ला बेवहाय बांसिन दिनैनि समानो जा बा गोदोनि समानो जा दिनै बेवहाय आइजो माहारिखौ जों बांसिन जोङो इनभल्भ जानानै थानायखौ नुनो मोनो जेराव आइजो माहारि बेयाव अमाफोरखौ मोजाङै ओ फिनानै जोथोन लानानै बा दाउफोरखौ मोजाङै जोथोन लानायनि गेजेरजों दिनै बे मोनसे जोंनि था गोबां जोङो दिनै मोनसे एंगार हायै खामानि होनना बुंनांगोन जाय खामानिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दिनैसिमबो मावबोबाय दङ आरो दिनैसिमबो ओ बे खामानिया जोबनानै थाङाखै दिनै बेफोर खामानिजों लोगोसे दिनै ओ आइजो माहारिया ओ गोबां रोखोमनि जोङोओ ओ गुबुन गुबुन खामानि मावनायफोरखौबो नुनो मोनो जे गोदो गोदायनि फ्राय ओ बेफोरबायदिनो ओ मैगं आरि फाननाय आरिनाय बायदिसिना दिनै गोदोनि समाव जोङो अफ्रिफोरखौबो जों गुबुननो फानोमोन लोगोसे ओ अमाफोरनो होनो थाखाय गोदो गोदायनि समाव सेरेब सावनाय बा बायदिसिना जु माइ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ सोलिबोबाय दङ जिहेथु ओ दिनै ओ आबाद मावनायनि खोथा बुङोब्ला दिनै दिनैनि समाव ओरैबायदि दिनै जौगानो हमबाय जे दिनै बिगियानफोरा ओरै मेलेमजि बिजाबो हमबाय जिहेथु दिनैनि समाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो गंसे हाखरनि खोथा बुङोब्ला गोदो गोदाय माबायदि फियोमोन ओ जोंथ मिथिखायो दयर सावरायखाबाय नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि मोनसे ये ओ जोंओ बेखौ आबादखौनो बुंजागोन जों आबाद मावनाय बा जुनार फिसिनाय होनना बुंजागोन जिब जुनार फिसिनाय जेराव जोङो मोनसे हाखर जावनानै बेवहाय जोङो हाखरनि जिं जिङाव जोङो अमा फार्म‌ थानायखौ नुनो नुनो मोनो दिनैनि समाव, लोगोसे जोङो हाखरनि गेजेराव जों ओ ओ मोनसे न' बानायो। मोनसे न' बानायनानै बेयाव जोङो हांसो फिसिनाय नुयो जों माने मिक्स फार्म नुनो मोनो आरो दिनैनि समाव जों बेवहायनो हांसो बा दाउफोरबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनो लकेल दाउफोरखौ बायदिसिना आरो बेनि ओ जेराव जोङो ओ बेनि गेजेरावनो हाखर गेजेरावनो जोङो जे न'खौ लुयो ओ दाउ हांसोनि न' गन्द्राखौ जों बेवहाय बानायो बेनि गुबै दिनैनि थांखियानो जाहैदों जादों बेवहाय जा दाउफ्रा खिगोन बिसोरनो आदार होननानै जानानै खिनायफोरा ओ दैयाव गोगलैलाङो अब्ला बे खियाबो जिहेथु दिनैनि समाव जेरैबायदि बिगियाना दिनै ओ जौगानो हमदों जिहेथु दिनै नाफोरा बेफोर खिखौ जानानै देरो लोवो बेफोरनि सोमोन्दै दिनैनि समाव रावबो मानसिया मिथियै गैला दिनै गासैबो जौगाजोबनो हमबाय लोगोसेनो दिनै जोङो अमानि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै गोदो समाव जोङो अमा खिफोरा जोंनिया ओरैनो मोनामग्लुमबायनानै जोंहा जेरै मैरै गेसाव गोफोन बारि फोराव जोङो थालाबायोमोन नाथाय जोंहा दिनैनि समाव बे अमा खियाबो जोबोद मुलाम्फा गोनां जोङो अमा खिखौबो दिनै गारनो होननानै गारनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अमा खिखौ जुदि जोङो नानो आदार महरैयाव जुदि हरोब्ला जोंनि जा हाखरनि फु बे ना फिसिनाय बेफोरबो जोंहा गोबां देरो माने गोबां आदार बियो नानि थाखाय मोनसे ओरैबायदि आदार जायखौ नाया मोनजायोब्ला थाबनो देरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो थां ओ फि फिसियोमोन ना फिसियोमोन बोरमा फिसियोमोन बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो ओ दिनै जों बे ओ माबासिम मोनफैबाय आरोना जों दा जा ओ थाखोआव दङ बेसिम मोन फैबाय दाख्लिथ' जोङो ओ नोंथांजों ओस जोबोद मोजां मोनबाय बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै ओ जोंहा जिहेतु समाबो जाबाय। बिदिब्ला मोनानो दा
औ नोंथांसिम माखासे खोथा बाथ्रा फोरमायनानै बा जोंनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै माखासे मोजाङै फोरमायना खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाहरबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ। दे नोंथाङा अब्लालाय औ।